हेलौ
हेलौ नोंथां औ नोंथां खोनादों ना हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथां
हेलौ
औ खोनादों ना औ खोनादोंना नोंथां औ नोंथां ओ गोजोन हरनि गोजोन हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरबाय थाबाय नोंथां
औ आंनिफ्रायबो जासिहरग्रोनाय बाय
औ नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना नोंथां
औ होजा
औ दा जोङो दैनि सोमोन्दै माने दैनि बागै रायलायनो लादों नोंथां रायलायनो लानोसै बे दैनि सोमोन्दै आङो नोंथांनो एसे माने दैखौ जों मा मानिफ्राय मोनो बेनि बागै आङो एसे फो फोरमायना होनो सानदों नोंथां
औ
औ नोंथां गिबि गिबियावनो बुंनो थाङोब्ला जोङो दैखौ गोबां दं ग' दंला बिदिनो दैमा माने बिदिनो ओ दो खल दैखर बिदिनो फुख्रि बायदिसिनानिफ्राय जोङो दैखौ मोननो हायो नोंथां ओ बेबायदिनो जोङो अखा हाब्लाबो माने दैखौ जोङो मोननो हायो बा मोनसे फुख्रि बा मोनसे दैखराव बेखौ जमा जानायखौ जों नुनो मोनो माने दै नङाबा जोङो दा जों जिब जुनार बा मानसिया सुबुङा दै नङाबा जोङो थांनानै थानो हाया नोंथां औ बेबायदिनो नोंथां जोङो दैजों गोबां दैजों जानाय बुस्थु बा जानाय जे फोरखौबो जों संनाय जायो जेरै ओंखाम ओंख्रि बायदिसिना दैया गासै बो खामानियावनो जोंखौ मदद होयो आरोना नोंथां औ बेबायदिनो दैजोंनो जोङो थांनानै थायो सुबुं माहारि या बा जिब जुनाराबो दै नङाबानो थांनानै थानो हाया बा जिब जुनाराबो दै लोङो माने जों मानसि माहारियाबो दै लोङो बेबायदिनो जोङो गोबां खामानियाव जोङो दैखौ बाहायनो हायो नोंथां
औ
दैनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ फोरमायनायनि आं दै होनबाथ' दा दैया मोजां गाज्रि थायो
औ नंगौ नोंथां
औ दैखौ जोङो मोजां खालामनानै लोंनांगौ दैखौ जों बेखौ मोजां खालामनो थाखाय थौ पाइप सोनानै दैखौ दिहुननांगोन बेनिफ्राय बे दैखौ फिल्टार खालामनानै लोंनांगोन ओमफाय
औ
आरो बिदिनो दैफोरखौ साब सिखोन लाखिनांगोन सुनै बायदिसिना होनानै जेनेबा खुङा थायोना फोराव आरो दैखरफोरावबो औ ना फिसिनायावबो दै मोजां नांगौ जायो
औ नंगौ नोंथां
दैया जुदि गाज्रि जायोबाथाय नाफोराबो थैयो बेनिखायनो औ दै मोजांखौ नांगौ आरो लोंनो थाखायबो मोजां दै नांगौ जोंनो नङाबा बेरामा बेरामफोरा साग्लोबो नारसिनो
औ नंगौ नोंथां
औ आरो मानसिनि देहायाव दैखौ मिनिमाम पास लिटार नांगो दैलि
औ नंग नोंथां
थारनांगौ दैखौ दै नङाबानो मोनसेया थांना थानो हानाय नङा
औ नंगौ नोंथां बेबायदिनो दैखौ जोङो दैखौ जोङो फिलटार माने फिल्टार खालामनांगौ बो जायो बा बेखौ जोङो बेनि दैखौ दैया गाज्रिबाथाय जोङो बेखौ गोग्गो दै खालामनो थाखाय जोङो गिबियावनो बेखौ बाला बा अन्थाइजों बेखौ फिल्टार खालामनानै बेखौ जोङो बिनि गाज्रि बेसादफोरखौ जोङो साफा खालामनो हायो आरो नोंथां न
औ
औ बेबायदिनो गोबां ओ जिब जुनाराबो दै लोङो माने बेबायदिनो दैनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्लाथ' गोबां दङ नङा होमबा नोंथां?
औ
हेलौ नोंथां औ हेलौ नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां? औ दैखौ जोङो माने दैखौ जोङो मा मानिफ्राय जोङो मोननो हायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां? जेरै दैया औ
मा होनदों?
दैया दैखौ जोङो ओ दैखौ जोङो मा मायाव जमा खालामनो हायो मा बा मा मानि फ्राय जों दैखौ मोनो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ दैखौ जोङो दैखरनिफ्राय मोनो। आरो हाजोनिफ्राय मोनो हाजोनिफ्राय बोहैनाय दै। बेनिफ्राय मोनो आरो अखानिफ्राय दै मोनो। ओ दैयानो आरो सायाव थांनानै जेनेबा अखायाव थांनानै अखाफोराव थांनानै बेजों सायाव थांनानै खफ जानानै जेनेबा फैफिनो आरो। अखा हानाय बिदिनो थांलाय फैलाय थांलाय‌ फैलाय जाबाय थायो आरो जोंनि जोंनि दा बुहुमाव। दैया औ आरो दै गैयाबाों माइ गायनो हा हानाय नङा। जोबोर खस्थ जागोन औ आरो दैयाबो गोबां जाबाबो प्रब्लेम जायो।
औ नंगौ नोंथां औ। दै दैयाबो गोबां दङ नङा होनबा बा बिलो बा बेबायदिनो दैमा बा बिदियाव दैया जमा जायोब्ला जोङो बेयाव ओ थिनो हानाया गोब्राब आरोना नोंथां बेबायदिनो दै खौ जोङो हान्थिनो थाखाय जोङो दालांनि गोनांथि जायो। बा ओ बेबाय बिदिनो औवानि औवानि दालां माने बिनि गोनांथि जायो। बेबायदिनो ओ गासैबो गासैबोनि न'खर न'खर माने दैखर दैखर बा दंखल बेबायदिनो फुख्रि बा बेबायदिनो माने बेखौ जोङो नुनो मोनदों आरोना नोंथां
औ जों दा दैनि सायावसो नोंथाङा मोनथियोना?
औ नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां औ।
औ औ दैनि सायावसो जों रोङो दा ओ हानि सिङाव आरो दै दों। आरो बेसेबा गोजानाव सिङाव आरो औ
औ दैखौ जोङो दुगै दैखौ जोङो गोबां खामानियावबो बाहायनो हायो जेरै दुगैनाय बा जि सुनाय बा थोरसि लथा सुनाय। बा जि जोम सुनाय बेफोरबायदियाव गोबां बाहायनो हायो जों दैखौ।
जोबोद खामानि जायो दैजों
औ दैजोंनो गोबां खामानि जायो बा गोबां मैला बेसादफोरखौ जों सुस्रांनानै सुस्रांनो हायो नोंथां
औ
औ
आरो दैखौ फाननानैबो बेसेन खामायनाय फैसा खामायनाय रां खामायनाय
औ नंगौ नोंथां दैजों औ खोनादों नोंथां
उ
बेबायदिनो दैजोंनो गोबां खामानि गोबां माने गोबां न' लुनाय जेरै फाखानि न' लुबाबो जोङो दैखौ गोनांथि जायो नोंथां औ बेफा खानि न'आवबो जोङो दैनि गोनांथि जानानै फैयो माने बे बे फाखानि न'आवबो दै नङाब्लानो जोङो बे फाखानि न'खौबो लुना जो जोबद गोब्राब बिदिनो ओ दैखौ जोंनो नांगौ जानानै फै थारो आरो नोंथां ना औ।
औ
बेबायदिनो ओ नोंथाङा ओ ओंखाम माने नोंथाङा माबोरै माने दैजों माबोरै ओंखाम सङो माने माने बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
दैजोंथ' सरना लाग्रोयो दैखौ मोजाङै गोगो दै खोमना लायो। बेनि उनाव माइरंखो होनानै दै गोग्गो दैखो होयो। बेनिफ्राय कुकाराव जा अराव जाननानै होयो बिदि सङो आरो। बे आरो दै लोंनोबा फुदुंना लोंनांगौ गगा मोननायफोराव। होमबानिया फुदुंना लोंबा गगा मोननाया खारो। आरो बेराम आजार जाया दैखौ फुदुंना लोंबाथाय
औ नंगौ नोंथां औ बेबायदिनो ओ दैखौ जों जोङो ओ देहायावबो जोङो दैखौ सोनांगौ जायो माने गोग्गो देहाखौ गोगो लाखिनो थाखाय जोङो दैखौ देहायाव माने सोथारनांगौ जायो आरोना नोंथां। बेबायदिनो जोङो दैखौ दुब्लि फोथारावबो बाहायनाय जायो जेरै माइ माइ गायनो माइ गायनो बा खोथिया फोनो दै सारो बा बेबायदिनो गोबां मैगं थाइगङावबो दै सारो। माने मैगं थाइगङा दै नोङाबा बानो माने दैनि गोनांथि जायो खायसे मैगङा खायसे मैगंफोरा दै दै नङाबानो माने थांनो जोबोद गोब्राब बेखौ उम फुलफोरावबो माने जोङो दै होनानै बेखौ फोथांनानै लाखिनायखौ जों नुनो मोनदों। औ बिफां बिफां गायबाबो जोङो जोङो दैखौ ओ होनांगौ आरो ना नोंथां।
औ बायदिसिना आबाद आरो दै नङाबानो जाया जेरै माइ गाय माइ गायनायावबो दै नांगौ जायो फोथाराव बायदिसि बिफां लाइफाङावबो दैनांगौ नङाबा थैलाङो बिफाङा
औ नंगौ नोंथां।
थांनि न'आव ओ मारै
बहननानै लोंगासिनो दं? दंखलजोंना एबा मटरजोंना
औ जोंनि न'खरावथ' बेबायदिनो म फलबो दं बिदिनो दं दंखलनिफ्रायबो जोङो दैखौ बहननो हायो मटरनिफ्रायबो जों दैखौ बहनो हायो मानो होनोब्ला दंखला माने जोंनिया गोबां आइरनखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां बेबायदिनो दंखला आइरनबो थायो माने दैया आयरनबो थायो माने गैयाबो मोजांबो थायो आरोना जोङो दैखौ दा जोङो दंखलनि सेरबा थायमाने आयरन ओंखारबा बेखौ जों फिल्टार खालामनानै लोंनो हायो आरो नोंथां
औ आरो गोबां गोथौ पाइप सोनानै दै मोजां मोननो हायो खाथियावसोयोबा जदि पाइपखौ आइरन थानाय दैखौ मोननो हायो
औ नंगौ नोंथां औ बिदिब्ला जोंनि समाबो जानानै फैबाय नोंथां नोंथांनि बागै नोंथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि ओमफ्राय गोजोननायखौ जासिहोबाय नोंथांजों दैनि सोमोन्दै बागै रायज्लायनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय बिदिब्ला गोजोनथों नोंथां औ गोजोनथों नोंथां